ए मा खालामदों आगै?
ए ओरैनो दंथ'यो आब'।
अ आमफ्राय रायलायनो टाइम दं नामा, सम मोनगोन नामा?
रायलायनो स ए रायलायनो सम मोनगोन नामा होनदां दसे?
अ' खोनायाखै नामा? खोनादों ना? खोनादों नामा होन्दों?
हेलौ।
खोनायाखै नामा?
अ माबा नेट नाङा मोजां, बेखायनो खोनायाखैमोन।
आमफाय दा खोनादों?
ओ दा खोनादों।
अ आमफाय ओ सम दंबा दसे रायलायनो हागोन नामा?
ओरायलायनो हागोन
औ मा होनो आङो बर' जोंनि बर'फोरनि मागो फोरबोनि बारै एसे रायलायनो होननानै फन हरदोंमोन आरो ना
ओ
औ ओमफ्राय टाइम दङबा सम मोनदोंबा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा मागो फोरबोखौ माने जों बर'फोरा बोरै बोरै खुङो गोदोनिफ्राय माबोरै खुंबोनाय आरो दासिम माबोरै खुंबोगासिनो दङ बेफोरनि बारै
ओ खिन्थानो हागोन एसे ओमफ्राय बारा मोनथिजोबा नालाय आंबो एसे ओरैनो ससेखौ खोन्थानो हागोन मा होनो ओम मागोखौथ' जोंहा माग मासाव खुङो नालाय माग मासनि एख थारिखाव माबायो आरो ननोङो मा होनो मा होनो मागोआव बेलागुर हुङो आरो जिगाबजों बिदिनो थालिर माबायो आरो लुनानै
हेल' खोनायासै नामा खोना फैयासै